औ औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
औ औ दायो फ्रि दङ ना नोंथाङा? हेलौ
हेलौ खोनादों नोंथां बुं।
औ औ फ्रि दङ ना नोंथाङा?
अ दङ दङ।
औ नोंथांनो कल खालामनाया कल खालामनायनि जाहोन। जाबाय मोनसे तफिकखौ लानानै सावरायसै औ।
औ बुंलाय।
औ जोंनि टपिकआ जाबाय बायदिसिना आबाद मावनाय।।
आबाद मावनाय उम उम दे नोंथां बुं।
औ आबाद मावनाय बुङोब्ला औ नांगौ आबाद माव मावनाय बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ माव मावो जेरै माइ आबाद ओमफ्राय खुमब्रा लाइ मुला बेफोरबायदि लाइ आरो बेसर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने औ आबाद मावो जों। औ दायो नोंथांमोननिथिं माइ आबादखौ ओ मावनो माव-माव-मावोब्ला ओरै दाबो मोसौ जोंनो हालेव नामा। एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ ओ नों नोंथाङा जाबायदि दिनै टपिकखौ लाबोदों बे जाबाय मेहेरगोनां टपिक ओ बे आयदाया जाबाय मेहेर गोनां आयदा मानो होनोब्ला ओ बर' हारिनि थाखाय आबाद मावनाय आबाद मावनाय होनोब्ला बियो गिबि गिबियावनो जोंनि खामानियाव गोग्लैयो बर' हारिया दिनैबो गावनि आखाइजोंनो आबाद मावनाय जों नुनो मोनदों जोंनि फारसेथिं दाबो ओ ओ खावसे मानसियानो मोसौ जों हाल एवनानै आबाद मावनाय जों नुनो मोनदों आरो मावोबो
औ
नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा बाथ्रा आरो समनि बिथिंखौ नायनानै दिनै बर' हारियाबो
ओ मोसौखौ गारनानै बा मोसौ बा मैसोखौ गारनानै दिनै ओ ट्रेक्टर मेसिन लाबोनानै आबाद मावनाय जों नुनो मोनदों जेरै जों ओ आबादनि आबाद बोरै मावो बेखौ आं एसे फोरमायनोसै गिबि गिबियावनो ओ जोंहा माइ आबाद होनोब्ला माइ आबाद होनोब्ला ओ फोथार दब्लायसे बा दब्लायनै फोथारखौ मोजाङै हेवनानै माइनि बेगर, माइनि बेगर जायखौ खौ जों खोथिया होनो, बे खोथियाखौ लाबोनानै ओ हाब्रु खालामनानै फोथारखौ हाब्रु खालामनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो थामजि बा ब्रैजि दिननि उनाव बे खोथिया या जौब्ला गुबुन फोथार गेदेर फोथाराव थांनानै ओ बे फोथारखौ गिबि गिबियावनो ओ खारायगोन खारायनानै सामार होयो, सामार होनानै ओ सेवनो थाखाय आरो खेबसे एवबावनानै स्नि दिन बा थाम दिन बा बा दिन बिदि जहोनानै दोननानै हाग्रा बंग्राखौ सेवहोयो, सेवहोनानै जिं जिंनि गेजेरनि आलिफोरखौ खौ होनानै मोजाङै साफा ओ समायना खालामनानै बै आवगायनो फोखाना दोननाय खोथियाखौ फुनानै ओ बे साप समायना खालामनाय फोथाराव लाबोनानै गायहैयो। गायनानै दोनो दोननानै सम जायोब्ला मालाबा दै हगारो। हगारो फोथारनिफ्राय मालाबा दैखौ थेथेनानै दै ओ गोनां फोथार खालामनानै दोनो आरो हाग्रा बंग्रा जायोब्ला माइनि आबादनि बाथ्राखौसो होनदो, माइनि आबादनि बाथ्रायाव मालाबा ह माइनि स्राय हाग्रा बंग्राया बारा जायोब्ला हाग्रा थैनाय मुलि होनानै एबा ओ मुलि होआलासिनो हाग्राखौ फुनानै गेजेर गेजेर हाबनानै हाग्राखौ फुनानै माइखौल' दोननानै साफा खालामनानै माइखौ मोजाङै जानो थाखाय मदद खालामनाय जायो। बिनि गेजेराव गेजेरजोंनो बे माइसालि माइ गायनाय लोगोजोंनो ओ जोंनिथिंजाय ओ ओ साफा सानै मानसि फोरा गोथौ हाखौ बैसागो दाननि आव आगोलावनो हालेवखांनानै ट्रेक्टरजों हेवनानै बा मोसौजों हेवनानै दुलु दुलु खालामनानै ओ हाखौ ओ समायना खालामनानै ओ बेै बावा मुंनि माइखौ फोनानै दोननाय जायो आरो बे बावा माइयानो खंख'आ बावा होनो बेखौ बे खंखु'आ बावाखौ फोनानै दोनो आरो बेबायदिनो बेवहाय मोजाङै माइआव रज'नानै फोथार समायना जायो आरो बेबायदिनो आबादखौ जों मावो ए बिनि अनगायैबो फेरा आबाद मावो, आथिखालाव ओ बैसागोनि आवगोलावनो हानो हानाय बर' खेथि मावो। बर' खेथि मावनायजों लोगोसे ओ ओ फिथाइ सामथाय बा मैगं थाइगं आबादबो मावो जायफोरा दिनै जायफोरा दिनै आबाद मावनो बायोब्ला बेफोरखौ ओ मैगं थाइगं गायनो थाखाय फोथारखौ समायना खालामनानै मैगं गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै जिंखा आरो आलु कबि फानथाव फानलु ए बिलाथि ए बायगन पथल बायदि रोखोमनि फिथाइ मैगं थाइगं गायनानै दोननाय जों नुनो आबाद मावनाय जों नुनो मोनदों नोंथांमोननिथिं माबायदि रोखोमै मैगं बा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनिथिंबो बिदि नो माइ आबादखौ मावो आरोबाव जोंनिथिंजाय औ गोबां रोखोम रोखोमनि आबादफोर मावो औ जेरै माने बेहर आङो बेहरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै बेहरखौ माबायदि माने आबाद मावो जों निथिं
उम बेसर उम
औ नंगौ गिबि गिबियावनो माने जायगाखौ मो- जाङै बनफोरखौ दाननानै साफा खालामनाय जायो ओमफ्राय बेवहाय हाल एवनाय जायो आथिखालथ' मोसौ मोसौजों हाल एवनायखौ नुनो मोनला माने बायदि रोखोमनि ट्रेक्टरफोरजोंनो हाल एवो हालेवनानै औ हालेवनानै बेवहाय हासारफोर होयो ओम आथिखाल बायदि रोखोमनि हासारफोर ओंखारदों बेफोरखौ होआलासेनो जोंनि न'आवनो मोसौ नि मोसौ मोसौ खि हासारखौनो होयो।
उम।
फाय बेवहाय मोसौ खि हासारखौ होनानै औ बेसर बेसर बेसरनि बेगरखौ बेसरखौ माने सारनानै होयो। औ ओमफ्राय बेवहाय दैफोर होबाय थानांगौ। देरनो थाखाय। औ ओमफ्राय बिस दिन बा सल्लिस दिन बिदि थायोब्लानो दे-देरो आरो।
उम नंगौ।
औ। बे बेसरा देरनायनि उनाव ओ ओमफ्राय दानो, दाननानै आरो मारा होयो बेखौ। मारा होनानै बेसरफोरखौ ओ बाजारफोराव ओ फानो। ओमफ्राय आरो थावबो थावबो बानायो बेनि फ्रायनो।
औ।
नंगौ नोंथां, नोंथाङा बुंनाय बायदि दिनै आ माइ आबादनि लोगो लोगोनो सांग्रांथि जानानै मानसिया दिनै गोरान खेथि गोरान आबाद बो मावनो लाबाय। गोबाङानो गोरान आबाद मावो। मानो होनोब्ला गोरां आ गोरान आ बाद मावब्ला मानसिया बारा ओ कस्त' मोना आरो इसे थाब बैनो बेनिफ्राय जेसेबाङा उम नांगौखिनि रां बाहायो बे रांखौ मोनफिननो हानाय जायो। बेनि खायनो गोरान आबादखौबो मावनो दिनै जोंनि बर' माहारिया सांग्रांथि जाबाय। ओ लोगोसे ओ गोरान आबाद मावनायनि लोगोसे मै गं थाइगं आबादखौबो गोबारैनो बर' माहारिया दिनै मावो आरो बे मावनायजे लोगोसे गाव जानो मावनायजो लोगोसेनो ओ रायजोफोरनो फाननोबो आरो फालांगि हिसाबै खालामनोबो बे आबाद खौ इसेनिफ्राय बुरजासिम ओ आथिखालाव गायनाय बा आबाद मावनाय जों नुनो मोनदों। आरो बेनिफायबो जोङो सानो बर' मा बर' माहारिया बे फालांगि मावनानै न'खर सलायनाय गथ' गथाय फरायहोनायाव बो गोबारैनो मदद होनाय जों नुनो मोनदों। ओ लोगोसे गावबो मोजाङै फिथाइ सामथाइ जानो मोनदों आरो बेबायदिनो बर' हारिया दिनै फालांगियाव आगान होनाय जों नुनो मोनदों। आरो ओ जों जेसेबां हायो आबादनि मावनो थाखाय जेसेबां हुबिधा आरो सम नांगौ बे समफोरखौ मोजाङै जुदि बाहायलांबाय थायोब्ला सानसे जोंबो ओ जोंनि हादोराव ओ बर'आ मोनसे आबादारि हिसाबै जोङो ओ गावखोनो मुं लिर नुजागोन होननानै आं आसा सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां।
औ नोंथां जोंनि समाबो जादोंमोन।
दे होमबा नोंथाङा सम होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंगौ नोंथां औ नों नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। ओ नोंथांजों औ आबादनि सोमोन्दै रायलायनानै नै जोबोद मिथिनो मोनदों ओ नोंथांनो औ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।